औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
ओ खोनादोंना औ नोंथां आं नोंथांजोंहाय सावस्रि बा देहा नङा होमबा देहा होनना बुङोबा जों मा बुजियो बा सावस्रि होनना बुंङोबा जों मा बुजियो बेनि सायाव सावरायनो थाखाय नों थांनाव आङो कल खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां हागोन जोबोद मोजां
औ नोंथां अब्ला नों जागायगोरनो ना आं जागायगोरनो नोंथां
औ नोंथाङा जागायगोरदो
औ नोंथां नंगौ नोंथां देहा एबा सावस्रिनि बेलायाव जोंहा सावरायाबा माने जोबोद माबा जागोन ओ बेनि सायाव जों मोनसे सावरायनांगोन नङा होनबा नोंथां मानो होनब्ला देहायानो दोहोन देहा गैयाबा देहा बा सावस्रिया थि नङाबा लोरबांबा जोङो मानि गोबां मानि खस्थ' मोनोबा जोंनि साननाय हनायफ्राबो सोलायजोबो नङा होमबा नोंथां दा ओ जोङो देहा आरो सावस्रि होनोबा मोनसे जेनाखि माबाजों माबानाय आरोना ओ मोनसे जोंनि सुबुं माहारिजोंनो दा जानाय बेबो जोंनि सुबुङानो सुबुंजों
औ नोंथां थारैनो
हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
दा जोङो देहाखौ जेरै आथिखालाव नुनो मोनदों सावस्रिफोरखौ गोबां जोंनि जेनाखि सुबुं माहारिया गाव गावनि जेनाखि देहा सावस्रि बेखौ ओ गोबाङानो माने जोथोन लायै आरो गोबाङा जोथोन लानाय खावसेयानो जों नुनो मोनदों जेरै गाव गावनि देहाखौ सोरबा सोरबा सावस्रिखौ सुबुंफोरा जाग्रा मुवा बेफोरबायदि जानानै खहा खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै गोबां सुबुंफोरा जौ सिगारेट बेफोर मानि हानि कारक जेनाखि माबाफोर जिरादफोर बेफोरखौ लानानै गावनि देहाखौ माने खहा खालामगासिनो जायखौ जों मिथिखायो सिग्रेट सोबबा जोंनि माबाया देहाया मोनसे नङा मोनसे माबा जाखायो होननानै जेंना नुजाखायो होनना
नंगौ नोंथां थारैनो
जौ लोंबाबो जोंहा जौफोरखौ बाराद्राय लोंबा जोंहा माबा मोनसे जों देहानि खहा होननानै जों मोनसै नाथाय बेफोरखौ मोनथिसेयाव जोंनि जेनाखि सुबुं माहारिफोर बिथांमोना मानोे बेफोरबायदि निसा बा जाग्रा मुवाखौ लायो आरो लोगोसे बेल' नङा जोंहा देहाफोरखौ ओरैबायदिबो गाज्रि खालामदों ओ बिथांमोनहा जानाखि जाग्रा मुवा जेरै बेफोरखौ आं सानला ओ बेफोरबायदि जेनाखि जाग्रा मुवा ओ बेफोरखौ जानानै बिथांमोना देहाखौबो माबा माबा खालामना लायो गाज्रि खालामना लायो लोगोसेनो जोंनि जेनाखि फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनाय आलुखौनो होन टमेट' होन गरसि मथर गासिबो कबि फा न्थाव बेफोराव मानि जोङो जे गोदोनि बायदि आबाद मावनायखौ जों नुवा आरो दा जेरै आथिखालाव जोङो गोबां मेडिसिनफोर बाहायना जोङो बेफोरखौ ओ बानायनाय नुनो मोनदों। जायखौ जानानै जोंनि जेनाखि देहा बा सावस्रि बेफोरो माने जोबोद बेमार आजारजों भुगि नांगौ गोनांथि जादों। नङा होमबा नोंथा?
दा जोङो बेफोरबायदि जुदि ओ मुलि गावजों गाव सुबुंफोरजों जालायनांगौआवनो जुदि मुलि होनानै बा मेडिसिन बाहाय नानै आ बेफोरखौहाय फेदेरोबा बा आबाद मावोबा बेफोरो नों आंनिनो खहा सानसे गाव बेखौनो मोनजाखागोन नङा होमबा नोंथां मानो होनब्ला ओंखामखौथ' नोंबो जायो आंबो जायो आलुखौबो नोंबो जायो आंबो जायो। नङा होमबा नोंथां? दा बिदिनो आरो नोंथां जोङो बेफोर खौ जेनाखि सावस्रि बेखौ थिग लाखिनोबा जोङो हायोबा गाव गावनो आथिखालावहाय न'वावनो आबादखौ समाव जेबो मेडिसिन बाहाया लासे माइरंखौबाबो आलु बाबो नङा होमबा नोंथां माने बेनो नोंथां जोङो देहा बा सावस्रि बेखौ जोङो बिफोरबायदिनो जोथोनै लाखिनांगोन आरो ओ गाव गाव थिग थायाब्ला नङा नङाब्ला जों आथि खालाव गोबां नुनो मोनो हस्पिटालाव फोराव जोङो ला ख लाख रां ओ हैनांगौ जाना फैयो। नङा होमबा नोंथां? जों देहाखौ थिग लाखैयैनि जाउनावनो। नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
खौ थिग लाखियोबा जेबो जुनाखि बेफोरनि निसा बुस्थु जाग्रा बो हा थायनि बायनानै आलु फोर सालुफोरखौहाय आलु टमेट' मथर फान्थाव बेफोरखौ जोङो बायना जायालासे गावनो खुद न'वावनो बेफोरखौ आबाद मावनानै जों जानांगोन। जानांगौ जाना फैबाय आरो नोंथां थासारिया नङा होमबा औ बेफोरबायदि जायोबासो जों गावखौनो माने रैखा मोनसिगोन आरो गावनि देहाखौ माबानायावहाय। बासायनायाव औ नोंथां आरो बेल' नङा जेरै सुबुं फोरा गावनि ओ देहा सावस्रिखौ जोथोन लायैया बेल' नङा गारि मथर सालायनानै बिथांमोना ओ जौ लोंनानै फेग्रा मुवा जानानै लोंनानै गारि सालायलाबायनानै अबावबा जाब्रबथाय जाहैनायखौ लोगोसेनो जेनाखि गारि मथरनिफ्राय गनाय उखुन्दै बेफोरजोंबो जोंनि जेनाखि हां लानायाव गोबां गोहोम गोग्लैयो मानो होनबा बा हां लानाया उदै सिं बाहागोआव थांथारो आरो। नङा होमबा नोंथां? जेराव जोंहा लान्सनि जेंना जानाय बेफोरखौ जों नु दा बेनो नोंथां जोङो साव स्रियानो दोहोन। दा सावस्रि गैयाबा जोङो ओ सावस्रिया जुदि थिग नङाबा जोङो माने जोंनि गोसोआबो गोजोननाय नाय मोना आरो जों सानथिबो मोना। नङा होमबा नोंथां? औ नोंथां। दा नोंथाङाबो बे जेनाखि जोंनि देहा बा सावस्रि बेफोरखौ जों माबोरै ला जोथोनै लाखिनो हागोन बा माबोरै बायदि जोङो सेभ जागोन बेफोरनि सायाव फंनैसो बुंना होदो नामा नोंथां। ना मा होनो?
औ नंगौ नोंथा थारैनो। देहा आरो सावस्रि नङा होमबा दो देहान एबा सावस्रि दा बे गैयाब्ला जोंनि देहा बे जों माने जेबो हाया आरो नङा होमबा जों खामायबो मावनो हाया जों जानोबो हाया लोंनोबो हाया जों थाबायनोबो हाया जों खामानिबो मावनो हानाय नङा आरो जोंनि साननाय हनायाबो जेबो जानाय नङा आरो बेखायनो देहा गैयाबानो जेबो जाया आरो देहायानो दोहोन होनना बुंदों नङा होमबा। देहा गैयाब्ला जेबो जाया दा जों देहाखौ जेब्लायबो जोथोनाव लाखि नांनोन आरो गोगो लाखिनांगोन नङा होमबा नोंथां माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय जों देहाया जेब्लाबो थिग थानांगोन जों एसे लोमजानाय साजानाय मोनबानो जों खामानि मावनो गोसो जाया। नङा होमबा नोंथां? दा जों देहाखौ होनना बुङोब्ला जोंनि दा देहाफोराव दा जोंनि देहाफोराव दा ओरैबादि जा- बाय माने नोंथां बुंनो थाङोब्ला गोबां बेमार आजारफोरजों भुगिनांगौ जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां दा उन्दै बैसो फोरावनो गोबां बेमार जायो नङा होमबा नोंथां सोरनावबा बिखानि सोरनाव- बा हांनि सोरनावबा बायदि बायदि गेसफोर प्रब्लेम नङा होमबा नोंथां सोरनावबा किडनि प्रब्लेम सोरनावबा लिभार प्रब्लेम न' सोरनावबा मामा मा आथिं बुनाय नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय। थायो आरो नाथाय बेफोर बेमारफोरा गोदोफोर खममोन आरो। दा जों बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनसै। दा बेफोरनि गुबै जाहोन होननानै बुंनो थाङोब्ला दा बेफोर गासिबो बुंनो थाङोब्ला जानाय लोंनायनि थाखाय नो जादों होननानै जों बुंनो हायो जानाय लोंनाय होनना बुंङोबा जों जेरै मैगं मैला नङाहोमबा नोंथां मैगं मैलाफोरखौ लानानै गासिखौबो बेफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नङा होमबा नोंथां? दा ओ जों सुबुंफोरा नङा होमबा नोंथां? गोबां मुलि होनायखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? नोंथां मानि जोंनि हाफोराबो ओरैबायदि जाखाबाय नालाय नोंथां। मुलि होआबानो आबादानो जाया। दा बेफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो नोंथां दा जायनि थाखाय मा जायो। जो ओ जोंनि मानसिफोरा आबाद मावनाय समाव गोबां हाफोरावहाय मुलि बाहायो नङा होमबा नोंथां मिडिसिन बाहायो। मामा होनना बुदों जेनेबा ओ मा होनना बुङो उम ओ मा होनना बुंङो बेखौ जेनेबा इउरिया बा माखासे पसपेट बायदिसिना रोखोम आजिखालि गोबां मुलि ओंखारबाय नङा ओमबा नोंथां एम्फौ जानो हायैनि मानि गोबां रोखोमनि मुलि ओंखारबाय दा दा बेफोरबायदि मुलिखौ जों बाहायनायखौ बिराद नुनो मोनो आरो जोंनिथिं दा बैफोर मैगंफोरखौनो जों जायो नङा ओमबा नोंथां ओरैबायदिबाव आरो जेनेबा बेफोर कफिफोरा नङा होमबा नोंथां? नों बिराद साफा साफा नुगोन नों बाजाराव न'वाव लाबोदो नों सेबफ' रानबायबो नङा होमबा नोंथां एखेबारे रानख्रेबलाबायसोबो दसेनो सेवलाबायसोबो दा जों बेफोर मैगंफोरखौनो जायो आरो दा बेफोरनि थाखाय जोंनि देहायाव माखासे गोबां बेमार जानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बर्थमान नोंथां आरो जोंनि मानसिफोरा मा जाखो गाव गावबो ओरैबायदि जोंनि मानसि बेस्थ' थाग्रा जाबाय नङा होमबा नोंथां? जेनेबा गाव गावनि लाइफखौ जेनेबा साननाय हनायजों टेनसन नङा ओमबा नोंथां गाव गावनि खामायाव टेनसन सोरनेबा अफिस सोरनिबा माबा आरो जोंनि मानसिफोरा बांसिन एसे गोलोमबानो एसि जानोसै फांखा होनोसै हेर हेर नङा ओमबा नोंथां दा बेफोरबायदि खामायथामायखौ जों मावला नङा ओमबा आबाद फोथोराव जों दुब्लि बोथोराव थांला आबादफोरखौ बां द्राय मावला मानसिफ्रा गारि सिङाव थानोसै एसि जानोसै खार सिङाव थानोसै नङा नोंथां दा जोंनि मानसिफ्रा एक्सारसाइस होननायखौनो बारा खालामब्ला देहा फ्राव गोलोमदै गला नङा
औ नोंथां
बेनि थाखायबो जोंनि देहाफ्राव माखासे बेमारफोरखौ जों नुबाय थादों नङा ओमबा नोंथां? दा बेफोरनि थाखायबो जों जादों मानो होनोबा देहायावहाय जेब्ला जों जायोब्ला नङा ओमबा। जायोब्ला जोंनि दैयाव जों जेब्ला बेदर आखाइ जेनबा ना जेनबा बेफोर जायोब्ला जे देहानि थाखाय नङा ओमबा नोंथां प्रटिन फोर जायोब्ला दा मा खालामनांगौ जों जोंनो एक्सारसाइसबो खालामनांगोन नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदि एक्सारसाइस खालामनायखौ नुवा आरो दा बेनि थाखाय जोंनियाव माखासे देहाफोराव बेमार जानायफोरखौ जों नुबाय थादों आरो खैफोदाव गोलैदों नङा ओमबा आजिखालि नायोब्ला नोंथां जोंनि हस्पिटालफोराव खाथिनि हस्पिटाल अबबा सोहोरनि हस्पिटाल बा नोगोरनि हस्पिटालाव थाङोब्ला गोबां मानसिफोरखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां? प्राइभेट होन गभारनमेन्ट होन नङा ओमबा नोंथां मानसियानो मानसि एखेबारे मानसि माने होंगो दोंगो मानसिखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव बयबो बेमाराव गोग्लैयो नङा ओमबा नोंथां दा बेफोरखौ जों खमायनोब्ला जों जेब्लाबो मोनसे टाइमिं लानांगोन जों फुंफ्राव एसे सिखारनानै एक्सारसाइस खालामनानै फुंफ्राव फुंफ्राव बिदिनो आधा घन्टा बा एक घन्टा बेलासिफ्रावबो बिदिनो आधा घन्टा एक घन्टाफोरबायदि एक्सारसाइस खालामनाय नङा होमबा नोंथां आरो जों जानायखौबो जेब्लाबो लिमिट जानांगौ आरो नोंथां जों अभार जासाबो जों देहाया गाज्रि जायो आरो जों जायाबाबो देहाया गाज्रि
औ नों
अभार जाथारबाबो जोंनि देहाया मा जायो माने दोगोन जानायाव खस्थ' मोनसै नालाय नोंथां दोगोन जानो खस्थ' मोननोसै लिभारा प्रब्लेम जानोसै माने गेस जानोसै नङा ओमबा नोंथां बेफोर बादि जायो आरो जों जेब्लाबो मा खालामनांगौ जानायखौ मोना समाव अब्ला जों मोनानि जानाय जाया ओमबा नोंथां दिनार जों बेखौहाय थाब जानांगौ आरो हागौमानि थाब जायोबा जोंनि देहाया माने दोगोन जानो थाब सम मोनो आरो जों उन्दुनाय समावबो खस्थ' मोना। दा नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ नों
अब्ला नोंथां सावरायनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां आरो उनफोराव मोनसे सम लानानै सावरायफिनसै आरो र' ओमबा नोंथां
औ नोंथां जागोन जोबोद गोजोननाय थाबाय दे नोंथां बिदिब्ला औ दे नोंथां औ
दे गोननाय थाबाय नोंथां